मा खालामदों?
ओ
खोनादोंना?
ओं खोनादों।
औ मा मावदों?
नै फोथाराव दसे बेरायफैदों
अ बेरायदोंना
ओं बेरायदों
औ
नोंलाय मा खालामदोंं? हो
न'आव जिरायनानै दङ लामायाव।
ए ओंखाम ओंख्रि संथ'वाखै नामा?
ओहो संनायालाय संथ'वाखै दा अनला मेवाइ दाउ संनो नागिरदों
ए सानसुनि
औ
दा जिरायना दंथ'यो आरो दंफां सिङाव
ए ओंख्रिया टारगेट जाखाबाय आरो ने
औ ओंख्रिया जाखाबाय जानायालाय संनांगौल'सो
ए मेवायालाय न'नि ना बायनाय
औ मेवाया न'निनो
ए न'आवनो दं आरो ने
औ न'आनो दं
उम हो
ए नोंस्रा मा ओंख्रि संखो होनदां
जोंहाबो संथ'वाखैनो मा ओंख्रि जागोनथाय जोंहा जोगोनार सो संनायनि टारगेट जादों र'
न'आवनो दं नामा जोगोनारा
ओंख्रियानो
ए माबानो दंखायो नामा ओंख्रिया होनदां जोगोना
ओं न'आवनो दंखायो
ओ बागानफोर दं नामा जोगोनार
न'आव ओं ओरैनो खनासे बांद्राय बागान बुरजा गैया ओरैनो जानो आन्था बायस्लाय-स्लाय होननानै गायदोमोन आरो
औ
न'आवनो
आरो हाथायनिफोरा बांद्राय जाजायाना माने मुलि होनाय मानाय बायनानै जाजाया आरो औ ओमफ्राय
बेसे बायनानलाय जाबाय थागोन होननानै
औ बेसे बायनानै जानो जानोखिनि एसे- एसे न'आवनो गायनानै लानांगौ जानोखिनिखौ इसे -इसे होनदां
ओं नोंसालाय गायाखै
जोंहा जोगोनार गैया
ए उम अनला मेवाखौलाय माबोरै बोरै सङो
अनला मैवाखौ ओंख्रि संनाया
ओं
ओंख्रिया अनलाया माइरंखौ सोमनानै लाबाय दा दसे
ओ -ओ सोमग्रोनांगौ आरो ने
औ दसे सोमग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय नोङो दसे सोमनानै बोखांदो बोखांनानै एसे फोरानदो आरो
ओ फोरानसोनांगौ आरो होमबा सान्दुङाव
औ सान्दुङाव फोराननांगौ इसे ओमफ्राय नोङो जोंनाथ' बे देग्रा उवालफोर थाखायोना उवाल गाहेन थाखायोना
ओं थायो ओं
औ बेहाय नोङो देदो दोखो दोखो देग्लिनान लादो आरो
ओ ओ ओ देनांगौ होमबा देयाबाथ' जानाय नोङाना बेयो
देयाबा जाया ओहो जाया
ओम
ओ जेनेबा नों संफेरथाराखै आरोना
जायानोबा जोंहा गामियाव जायो ओमफाय जोंहा जायाना
औ माने बेखौ दोखो दोखो
जानाय नांसिगोन र'
औ दोखो दोखो देनानै लाग्रोबाय नालाय ओ नोङो ओरैनोथ' मेवाखौ हानानै लाखासिगोन आरो ना लाबोनानै लाबोनानै हानानै लाबायना नोङो
ओं ओं
हानानै लादो ओमफ्राय जेनेबा देखसि फिसा नङाबा बै साराय
जेनेबा बेखौ आलुफोर बायदि हानांगौ ना मा जाखो
ओ आलु बायदि हानाङा ओरैजाय एसे गुवार गुवार हानानै लाबानो जायो दाब्ले दाब्ले
ए
बिदि हानां
ए
ओमफ्राय नोङो संनो गोनाङाव मोनसे आइजेंथ' लाखागोन नालाय संग्रा।
ओं ओं।
बेहाय संग्रायाव ओ खारै होनानै मेवाखौ संग्रोबाय थादो।
ओं ओं।
औ बिदिनो ओमफ्राय खा यै होनानै मेवाखौ दसे एवबाय थाबाय आरो ना नोङो।
ओंं ओं एवग्रोना लानांबाय।
औ ओमफ्रायो जेब्ला मेवाया एसे रुइसिगोन ना खारैजों।
ओं।
औ बेहाय नोङो दै होनानै दोनदो।
ओम।
दैखौ होनानै ओमफ्राय जेब्लानाखि दैया गोदौगोन ना ग्लब ग्लब गोदौबाय थागोन
ओं।
ओं।
बेबादिनो मेवाजों दैजों होखानांसिगौ जाहैबाय।
औ मेवाखौ एसे एवनानै माने दै दैखौ होनानै दैया जेब्ला ओ ग्लब ग्लब गोदौवो ना। आह। बेहाय नोङो बे नों अनला देना लादोंमोन ना। बेखौ बेखौ होना होदो आरो।
ओं।
औ।
ए जेनेबा थाव साव होलायनाङा नामा?
ओ थाव होलायाबाबो जायो जेनेबा नोङो ओ बेदरफोर दाउफोर होनोबाथाय बेखौ गोदान थाव जों एवनानै होनानै होजायो आरो।
उम।
उम। ओमफ्राय नोङो संख्रि बानलु मा मा होनो गोसो होबानो जासिगोन आरो ओमफ्राय बेदराव बेदर एवनायफोराव होखाबाबो जायो। उम
बेदर एवनाय होखाबा थाला जाबाय। ओं ओं
थाला जाबाय आरोना
ओं ओं
संनानै जानाय नाय मालाबा
ओं मालाबा जानाय नांसिगोन र'। मेवाखौनो जाया नालाय जोंहा इदि अनलायाबो जायानो बांसिनानो
अ
जानोनो बालायलायो
औ। बर'नि ओंख्रिखौनो जानो बालाय लायो होनबा।
ओं।
ए।
होमबा दिनै ओंख्रिया गोथावानो। नोंसोनिया।
गोथाव गोथावालाय।
उम उम।
नों सानाबो गोथावानो जागोन दे।
उम। जां गोथाव नोंसना थेवबो। गोथावसिन जाहैबाय ना। ओं खोनानायावनो गोथाव खोनाखादों।
गोथाव जाखायो आरोना।
ओ ओ।
अनला मेवाइ दाउ होनबाथाय।
उम गोथाव खोनायोथ' आरो।
औ जानो लुुबैखायोना।
ओं।
बि
औवाफोराबो बेनो नालाय जोंखै।
औ।
ओंखायथ' मेवाखौबो बिदि मोनलायलाया।
अ। ओरैनो दाथ' सानदुं गोसाना गरम।
ओं सान्दुं गरम अयथासार।
ए। ओरैनो फिथाइ सामथायाइफोरा मोनजोब्बाय नामा औ सानदुं गोसानि।
अबेबा मोनदों अबेबा मोनाखै।
औ औ
बिदिनो मोनलांबाय थासो बि लासै लासै।
ओं गोखै गोदै। बेफोर जालाबायनो लुबैसिगोन ना गोखैफोर।
ओं उम गरमजों जाला। अयथासार गरम। सान्दुं
ओ सान्दुं गोसा
सान्दुङानो अयथासार होखावथारदों
अ माइफोर लामनानै लानो हामदोंना
ओं
सान्दुं दुंनायाव
ओ माइ लामनो हामदों माइ गोनांफोरा जोंहा आरो माइआनो गैया नालाय दा बायना जानाय
औ
दा आरो माइफोर लामनो मोजांबाबो जाहैला जोंफोरना
ओ ओ
माइ गोनांफोरनिया लामसिगोन एदि आरो
ओं जोंनाबो लामनानै लाखाबाय लानायालाय दैलांनि दा माइ गायनायावबो लामनाया
सान्दुं थानायावनो लामना लाखायाबाबो जाया ना लाय
ओ जायाथ' आरो
सां उम
उम
बो मोनबाय थायाना आरो बेखौबो एखमबा सान्दुंफोरखौ
ओ बोथोरा माने सानसे अखा हासिगोन सानदुं दुंसिगोन दा ओरैनोथ' माइ गायनाय फुनायनि बोथोर सफैबाय नालाय
ओं
बिदिनो जालांसिगोन आरो बोथोरालाय
ओं दसेनो दुंनाय दसेनो हानाय जासिगोन
औ औ बिदिनो जागोन ना
साहायाव थाबाबो माथो आगोर मोनि जाबायलाय बोथोरालाय
सान्दुंङा सान्दुङा ए सान्दुङा ना मा होनदां
मा होनदो
सान्दुं गोसाथार ना मा होन्दों ए सान्दुङा मा होनां सान्दुं गोसाया सान्दुंखौ हो‌न नामा
मा होनदो
सान्दुंखौ होनदों नामा?
सान हो
सान्दुंखौ होनदों नामा।
सांदुङा
औ ओइ दे होनबा ना।
मा होनदो।
एदि होनबा होनदां। दे होनबा दे।
ओ
मे जालायलांबाय
उ